हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां औ
औ नोंथां।
औ दा नोंथां जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां।
उम औ। दा बिदिब्ला जों सावरायनो नागिरनाय आयदायानो जाहैबाय सावथुन एबा फिल्म बे सावथुन एबा फिल्मखौ माबोरै बानायो?
औ
बेखौ जोङो नायनानै जोंहा बेनिफ्राय मा मा सोलोंनो हायो बे बेखौ जोङो एसे मिथिनानै लागोन।
औ नां थारैनो
दा बिदिब्ला नोंथां आंनो जागायग्रदोंनोसै नामा?
औ दे जागोन दे नोंथां जागायग्रो नोंथाङानो।
दा जोंहा सावथुन होनना बुङोब्ला जे जोंनि बर' हारियाल' नङा जोंनि हादोराव थानाय एबा जोंनि हादोरनिबो गुबुन हादोराव थांनाय गासै हादोराबो सावथुनखौ नायो आरो जोंबो नायो आरो सावथुनखौ।
औ नोंगौ।
दा आङो गिबियावनो बर'नि सावथुन होननानै बर'नि सावथुननो माबायदि बेफोरखौ एसे फोरमायग्रोनो सानदों।
औ नोंथां बुंजागोन दे।
जोंहा बर'नि गिबि सावथुन होनना बुङोब्ला बर' बर' हारिया एबा बर'आ गिबि सावथुनखौ जिगुजौ दाइनजिद' माइथाइनि मार्च दानाव गिबि खेब दिहुननाय जादोंमोन आरो।
औ
बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय आलायारन सावथुन बे सावथुनखौ जे जों दाउ बड'नि बिथोन होनायाव दिहुननाय जादोंमोन आरो।
औ
बिदिनो जोंहा लासै लासै बिदिनो बर'फोरा गोबां सत थुन दिहुनग्रा जालांबाय।
औ
नाथाय जोंनि बर'नि सावथुना दासिमबो एसेबां जौगायाखै आरो। जेबायदि गुबुन गुबुन हारिनि सावथुनफोरा जौगादों। बेबायदि बर'नि सावथुना एसेबां जौगानो हायाखै।
औ
दा मोनसे सावथुनखौ माबोरै बानायोबा मोनसे सावथुनाव मा मा थायो बेफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा मोनसे सावथुन बानायनो थाखाय गिबियावनो जे स्ट'रि एबा बै सावथुननि
औ
स्टरि एबा जाथायफोरखौ नांग्रोगौ आरो बेनि उनाव बैखौ जे मोजाङै
उम
से बानायनो थाखाय एबा बुजायनानै एबा बैफोरखौ माबोरै बानायनांगौ? बेफोरखौ बुजायनो थाखाय जोंहा सासे डाइरेक्टर थायो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो बिदिनो जोंहा सासे प्रडिउसार थायो। जायखौ जोङो रां होगिरि एबा जे मालिक बुंनो हायो बिथाङानो जे बै सावथुनाव जसेबां रां नांगौ जानाय बेफोर रांखौ होजोबो आरो। दा बिदिनो बै सावथुनाव फाव खालामनो जोंहा फावगिरि फावखुंगुर एकटर एकट्रिस थायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
दा बिदिनो जोंहा बैयाव एक्कर्ड एक्ट्रिसनि अनगायैबो
औ
गोबां आरो बै एक्टर एक्ट्रिसनि बिमा एबा बिदा फंबाय बिदिनो गामिनि बिदिनो गोबां दाखुफोर बिदिनो गोबां रल खालामग्रा सुबुंफोरै थाबावो आरो।
औ
बिदिनो जोंहा मोनसे फिल्मनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राबो सोलोंनो हायो आरो जोङो गोबां फिल्मफोरनिफ्राय गोबां बाथ्रा सोलोंनानैबो मोनबोदों। आरो बिदिनो जोंहा बिसोरो बै सावथुनखौ बानायखांनानै जोंनो दिन्थिफुंनायाव जोंनिफ्राय रां लानानै बिसोरबो रां आरजिनाय जायो आरो दानिया सावथुनखौ जे बिजनेस एबा रां आरजिनो थाखायबो दिहुननाय जायो आरो।
औ थारैनो
बिदिनो जोंहा
ओ
भारतावबो गोबां बिदिनो सावथुन दिहुनगिरिफोर दं। जायफोरनि सावथुनाखौ जे भारतावल' नङा भारतनि गुबुन गुबुन जे जायगायावबो नायो जेरै हिन्दी फिलम जेरैस हिन्दी फिलिम एबा बलिउद फिलि्म होनना जों मिथियो। आरो बेबायदिनो जे साउथनि बेफोर फिल्म बेफोरखौबो जों गोबां खोनानो मोनो एबा गोबां सुबुंफोरानो नायो दा बेबायदिनो जोंहा बै सावथुननि उननिफ्राय जोंहा ससे ससे सावथुन सर्ट फिल्म एबा सिरियाल बेबायदिफोरखौबो जोङो बानायो आरो। दा जोङो बैफोर बर'फोरा बानायनाय सावथुनफोरखौ जों मा नुनो मोनो होनना बुङोब्ला जोंहा बे सावथुन सावथुना जेब्ला गिबि एबा गोदानै दिहुनजायो अब्ला बेखौ सिनेमा हल एबा अर्दा सोंना प्रजेक्टरजों जोंनिफ्राय रां लानानै बे सम मोनसे जायगायाव दिन्थिनाय जायो आरो
औ थारै नोंथां
लासै लासैनो बे सावथुना बोराय जालाङोब्ला बैखौ जोंहा म मबाइलनि गेजेरजों एबा लेपटप एबा एप्सफोरनि गेजेरजों नुनो मोनो आरो नाथाय जोंहा हिन्दी सावथुन एबा साउथ फिलिमनि सावथुन बेफोरखौ जोङो टेलिभिसन एबा टिभियावबो नुनो मोनो आरो नाथाय दासिमबो जोङो बर'नि सावथुनफोरखौ टिभियाव नुनो मोनथ'वाखै आरो
औ थारैनो
औ नोंथाङा दा सावथुननि बागै एसे आंनो फोरमायना होगोन होननानै आं सानो
औ नंगौ थारैनो नोंथां नोंथाङा जि मोनसे आयदा साय खबाइ सावथुन बा फिलिम बे फिल्मनि बागै नोंथाङानो रोखा रोखा बुंलांखाबाय आंबो आंनिफ्राय बुंनो नागिरदों दा सावथुन होनोब्ला सावथुना मोनसे मोनसे रंजानायनि बेबो मोनसे माने मोनसे रंजााहोग्रा आरो सावथुन होनोब्ला आरो सावथुन होनोब्ला सावथुनखौ माबायदि बानायनाय जायो होनोब्ला सावथुन बानायनानै थाखाय गिबियावनो जोंनो मोनसे स्क्रिप्ट नांग्रोगोन आरो मोनसे सल' नांगोन जाय सल'फोरखौ मोनसे सोरनिबा मोगथाङारि जाथायफोरखौ लानानै नानै लिरनाय जायो आरो माबेबा माबेबा सावथुनफोराव माने काल्पनिक जायो आरो माने सानबोलावरि साननानै बे स्क्रिप्टफोरखौ लिरनाय जायो बे स्क्रिप्ट फोरखौ लिरनायनि उनाव बेखौ सासे डिरेक्टरा दिथागिरिया बे खौ दिथा होनानै दिहुननाय जायो आरो लोगोसे मोनसे सावथुन दिन्थिनो थाखाय बेबायदिनो जोंनो माबा नांगौ सासे प्रडिउसारबो नांगौ रां होगिरि बे प्रडिउसारा बे रां होनानै माबानाय जायो आरो बिनि उनाव डिरेक्टरा सोरबायदि बिदि रलाव सोरबदि एक्टर एक्ट्रिसा मिलायगोन बे एक्ट्रिस एक्ट्रिसफोरखौ बासिनानै माने बे सावथुनखौ मानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो सावथुन होननानै बुङोब्ला दा बेनो जेनेबा सावथुननि गेजेरजों जोङो बेबायदिनो गोबांथार जोङो समाजाव मेसेजफोर मोननो हायो बेबायदिनो समाजाव सोलि माखासे गाज्रि हुदाफोरखौबो जोङो सावथुननिफ्रायनो जोङो बेखौ सांग्रांथि हिसाबै जोङो मोजां लामायाव लाबोनो हायो जेरै बेबायदिनो ड्राग्स जानाय ड्राग्स जानानै जेरैबायदि मानसिफोरा सिलिंखार जायो गान्जा साबनानै जेरैबायदि सिलिंखार जायो बेफोरखौ जोङो सावथुनफोराव दिन्थिनानै जोङो बेखौ समाजाव सांग्रांथि लाबोनो हायो लोगोसेनो बेबायदिनो जि सावथुन बे सावथुननि गेजेरजों जों बेबायदिनो माखासे मिथिनो मोनै बाथ्राफोरखौ जों सोलोंना लानो हायो बेबायदिनो जोङो जेरै सावथुन होननानै बुङोब्ला सावथुनाना बेबायदिनो गोबांथार बाहागोनि दङ जेरै समाजारि बाहागोनि दङ माखासे फेस्ला फेस्ला बाहागोनिबो सावथुन दङ बेबायदिनो माखासे जारिमिन बाहागोनिबो सावथुन दङ बेबायदिनो ओ ओ जेरै माखासे जि मोनसे जोंनि माबाया जोंनि भारतआ बेबायदिनो पाकिस्तानजों दावहा जादोंमोन बेफोरनिबो सावथुन दङ जेरै बरदारफोर। कारगिलफोर ओेरै उरिफोर। दा जों बै सावथुनफोरखौ नायनानै जों मिथिनो हायो आरो गोदो दावहाया। पाकिस्तान इण्डियाजों माबायदि दावहा जादोंमोन जों सावथुनफोरनि गेजेरजों जों मिथिनो हायो। आरो जारिमिनारि सावथुन होनोब्ला जों जेरै बेबायदिनो बिरबल आकबरमोननि जारिमिनारि सावथुन नङा होमबा दा बेफोरनि बागै जोङो ओ बेफोर सावथुनफोरखौ नायनानै जोङो गोदोनि मोनसे जि जारिमिन बे जारिमिनखौबो जोङो मिथिनो हायो आरो। आरो थिग बेबायदिनो जि मोनसे सावथुन आसाम आसामनि गिबिसिन सावथुना जाहैबाय जयमति। जयमतियानो गिबिसिन ओ जोंनि आसामनि गिबि सावथुन। थिग बेबायदिनो गोदो जेरैमोन सावथुना नाथाय गोदोनि सावथुनजों आथिखालनि सावथुनजों बारा गोरोबनायखौ नुनो मोनला। माने आथिखालाव जि मोनसे सावथुन बे सावथुना माने जोबोद जौगाबोबाय आरो जिहेथु जि मोनसे केमेरानि जि मोनसे केमेरानि कुवालिटि जि मोनसे दाजेमफोर बाहायो सावथुन बानायनायाव बै दाजेमफोरा माने जिहेथु ओ जौगानायनिफ्राय जौगालांगासिनो दङ आरो साननाय हनायाबो जौगालां जौगालांगासिनो दङ। बेनिखायनो जि आथिखालनि सावथुन आरो आवगोलनि सावथुन बेयो माने गोरोबनायखौ जोङो नुनो मोनला आरो नङा ओमबा? आरो बेबायदिनो सावथुन होनोब्ला सावथुना बेबायदिनो गोबां बाहागोनि दङ। जेरै जों आमेरिका इउरप बेफोराव दिहुननायखौ जोङो मा होनो? हलिउद होननानै बुंनाय जायो आरो ओरै तामिलनाडु फोराव दिहुननाय सावथुनखौ जोङो खोला जों दिहुननायखौ ओ माबा होननाय जायो साउथ इण्डियान होननानै बुंनाय जायो आरो हिन्दी हिन्दी सावथुनफोरखौ जोङो बलिीउुद सावथुन होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो सावथुनखौ दिहुनखांनायनि उनाव बेबायदिनो सिनेमा हलफोराव बे सावथुनफोरखौ रिलिस खालामनाय जायो। आरो बे सिनेमा हलफ्राव थांनानै नायगिरिफोरा टिकेट दाननानै सावथुनखौ नायनानै रंनायखौ लायो आरो आरो बेबायदिनो प्रडिउसारफोरा जि मोनसे सावथुन दिहुननायनि गेजेरजों बेबायदिनो गोबां रां खामायनोबो हायो आरो नोंथां नङा ओमबा दा बेनिखायनो बुंनो हागोन जोङो सावथुन सावथुना बेबायदिनो समाजखौ सांग्रां होनाय लोगोसे सावथुन दिहुनगिरिफोरनि थाखाय बे मोन मोनसे ओ रां आरजिनायनिबो मोनसे लामा जानानै फैदों आरो नङा ओमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ जोंहा समाबो जाबाय नोंथां।
औ दा बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै आरो नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथि नानै गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां।
औ
दे